हेलौ नोंथां?
खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों नोंथां खोनादों औ अब्ला जोंहा मोनसे आयदा लानानै सावरायसलै नामा नोंथां अ अब्ला गोदो गोदायनिफ्राय सोलिबाय थानाय मैहुर खालामनायनि सायाव सावरायसोना नोंथां
औ हागोन नोंथां हागोन जोबोद मोजां आयदा औ नोंथां
नोंथाङा साव जागायग्रोदो नामा नोंथां
औ जागोन नोंथां दे जागोन दे नोंथाङा आ नंगौ नों जोंना गोदो गोदाय आजै आजौमोननि समनिफ्रायनो जोंना मैहुर खालामनाया बे जोंहा गोदो गोदायनिफ्राय लानानै बिसनाव बियो मोनसे बर' हारिजों एंगारनाय सोमोनद दङ' नङा होनबा नोंथां
नोंगौ नंगौ नोंथा नंगौ थारैनो
औ दा जोंहा गोदो आजै आजौमोना जेब्लनाखि मैहुर खालामहैदों बै समाव जेनाखि मैहुर खालामनायनि जेने आदब खायदामोन बेफोरो दानि दिननिजों आथिखाल आथिखालनि मुगानिजों एसे फाराग थानायखौ नुनो मोनसै मानो होनना बुङोब्ला गोदोनि दिनाव ज' ज' बोराइ बेन्थ' गथ' गथ' गलाय सेंग्रा थांनानै हाग्रायावहाय खनसेनो ज' थांनानै मैहेरु खालामहैयोमोन नङा होमबा नोंथां
नोंंगौ नंगौ मोनथां नंगौ
नाथाय जोङो आथिखालावहाय बेफोरबायदि जेनाखि मैहुर खालामनाय बेफोरबायदिखौ जोङो गोबां खम नुनो मोनसै फ्राययानो बांसिनखौनो जों नुनो मोननाय जाला आथिखालनि मुगायाव दा बै समनि जेनाखि मैहुर खालामनाय समफोरमोन बै समावहाय जोंनि जेनाखि आबै आबौमोन बिथांमोनहा हाग्रायाव थांनानै गोबां जेनाखि जातनि दाउसिन दाउला एन्जर सेसा बा जिब जुनारफोरखौ मैहु खालामोमोन गोबां आं जादनि मैहु जिब जुनारफोरखौ मैहुर खालामना लाबोनानै गाब आंनियावहाय ज' रानलायनानै एवजानानै जालायफैयोमोन नङा होमा नोंथां
नंगौ नंगौ नंगौ नोंथां नोंगौ थारैनो
दा गोदोनि दिनाव मोननाय माखासे जेनाखि बर' हारिया मैहुर खालामनाय बेफोरखौ मावख'नो गोनां दङ माखासेफोर जेरै मै बा सेसा एन्जर लोगोसे माखासे दाउसिन दाउलाफोर
माने बेबायदि गोबां मैहुर खालामोमोन जिबफोरखौ जिब जुनारफोरखौ
औ
आथिखालाव जोङो बे मैहुर ओ मैहुर खालामनो थांनायाव बेफोरबायदि जेनाखि माबाफोर ओ जिब जुनारफोर बेफोरखौहाय आथिखालाव मोननो एसे गोब्राब जाबाय मानो होन होनना बुोब्ला मैहुर खालामना जाबोनानै बेफोरनि अनजिमाया एसे खम जालांनो हमबाय नङा होनोमबा नोंथां।
नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ
खालाव मोननो गोब्राबसै आरो बेबायदिनो जोंनि मैहुर खालामनायाबो लासै लासैनो बाङाय जालांगासिनो जायनि जायखौ जों आथिखालाव नुनो मोनला दा आ आथिखालनि जेनाखि मैहुर खालामनाय आदब खायदाफोर बेफोरो ओ गोदोनि बायदि जेनाखिमोन दा बिदि नंला एसे सोलायबाय दा जोङो
नंगौ नोंथां नोंगौ
थ जोङो ओ नुनो एसे गोब्राबसै जेरै हाग्रा गिदिर गिदिर गोनां जेयनाखि खाथिनि गामिफोर बे बिथांमोना हले दासिमबो मैहुरखौ खालामो दा बिथांमोना गोबां खालामा मोनसे खोथाया ओरैनि थाखायमोन नोंथां खम जाबोनायनि जाहोना माखासेयानो जाहैबाय जोंना सोलोंथाइ मोननानै बेफोरबायदि मैहुर खालामनायखौ खम खालामबाय नङा होमबा नोंथां आरो दंबावो जेरै जोंनि भारत सरकार पद बा आसाम सरकारा बेफोरनि सायाव मैहुर खालामनायनि सायाव एसे ओ गोरा मोनसे मा बिथोन लाबाय माने मोनसे गिदिर साजा खालाम खामना होबाय बेफोरबायदि मैहुर खालामनायखौ हमनो मोनोबा माने जुदि सरखारारनि आखाइयाव जों हमजायोब्ला मैहुर खालामनानै अब्ला जोङो मोनसे बिथोन दङ जेराव साजा दङ बे साजाखौ जोङो बु
नोंगौ नोंथां नोंगौ नोंगौं नोंगौ नोंथां
ओ मैहुर खालामनायाव जेरैबाफोर सरखारनि सु माबाजों मावथि हान्जाफोरजों हमजायोबा जोङो ओ गोबां गोबाव सम ओ माबायावहाय फानजारि बा जेलाव सरखारनि फानजारि बा जेलावहाय जोङो थानांगौ जाना फैयो
नांगौ नोंथां नोंगौ
से जोबोद दाय मावनाय गिदिर दाय मावनाय भारत सरकारनि नोजोराव बिहुर खालामनाया न नोंथां
औ नंगौ नंगौ थारै नंगौ
मोनसे मोजाङानो खोथा जोङो जिब जुनारफोरखौ बेफोरबायदि फोजोबनायनि स्लाय सोलायै जोङो बिसोरखौ ओ फोथांनानैसो लाखिनांगौ मानो होनबा जोङो बे मिथिंगा बिखायाव थां जों सुबुं माहारिया थांना थानोबा जोंजों लोगोसे जिब जुनारखौबो जोंनो नांगौ जानानै फैयो नङा ओमबा नोंथां?
नंगौ नंगौ नंगौ नगौ थारैनो
नैबे सरखारनि जेनाखि बिथोन बा अर्डार बेफोरो मोनसे जोबोद मोजां जों मैहुर खालामनांगौ नाथाय जोङो फिसा फिसा जिबफोरखौ जों मैहु खालामना जानांगौ नङा होनोमबा नोंथां जेरै गिदिर मै बा बायदि बायदि बेफोरबायदि गिदिर गिदिर जोनार खौ जोङो मैहुर खालामनाङा
औ नोंथां
दा नोंथाङाबो नोंथांमोननि ओनसोलाव आथिखालाव बेफोरबायदि मैहुर खालामनायखौ नुनो मोनला ना नुनो मोन मोनो आरो नुनो मोनोब्ला मा मा जिब जुनारफोरखौ दाउसिन-दाउलाफोरखौ मैहुर खालामो बिनि सायाव एसे फोरमायना होलांदो दे नोंथां
औ नोंगौ नोंथां थारैनो फोरमायनो हागोन नोंथां। ओ नोंगौ नोंथां नों होननाय बायदिनो जोंनि ओनसोलावबो मैहुर खालामनाय हुदाया गोदो- गोदायनिफ्रायनो सोलिबोदों आरो दिनैसिमबो सोलिदों नाथाय दिन गोदोनि बायदि नंलिया। जेरै गोदो मैहुर खालामहैनाय समाव जोंनि आबै आजौ जोंनि हारिनि सुबुंफोरा गोदो मोनसे हुदा दंमोन नोंथां जेब्ला मैहुर खालामो अब्ला मैहुर खालामनायनि सिगां जों माने मोनसे फुजा होग्रोनाय हुदा दंमोन नोंथां। जेब्ला मैहुर खालामनो थांगोन बा ओ बोराय सेंग्रा ज' जालायनानै जेब्ला मैहुर खालामनो थाङो अब्ला थांनायनि सिगां जा आफा आफा अबं ग अबंलावरिनि सेराव मोनसे ओ फोथायनाय दंमोन जे जेब्ला मैहुर खालामनाय सिगां फुजा होग्रोनांगौ बा आनान गसाइखौ गाबज्रिग्रोनांगौ जाहाथे जे जेबो खैफोद जाया जाहाथे मोजाङै मोजां थांनानै मोजां सफैफिनो बेफोरबायदि मोनसे हुदा दंमोन आरो गोदो। गोदोनि मैहुर खालामनाय समाव नोंथां, फुजा होनानै थाङोमोन आरो। जाहाथे जेबो खैफोद दाजाथों बा थांनानै मोजाङै मोजां फैफिननो हाथों बेफोरबायदि मोनसे हुदा दंमोन आरो गोदोनि
नंगौ नोंथां थारैनो। औ नोंथां। औ नोंथां।
सोलिलांबाय गोदोनि दिनाव हाग्रा बंग्रायाबो गोबां दंमोन। जिब जुनारफोराबो गोबां दंमोन, नाथाय दिनैनि समाव लासै-लासै फैयै-फैयै जिब- जुनारफोरा खमायलांनो हमबाय, बा गैयै जालांबाय नङा होमबा नोंथां, आरो दिनैनि दिनाव नों थां होननाय बायदिनो आसाम सरखार बा गभमेन्टफोरा माखासे गोरा राहाफोर लाबाय जाहाथे बेफोर जिब-जुनारफोरखौ जों बोरैबा रैखा खालामनानै दोननो हायो, बा जों बोरैबा बेखौ रैखा खालामनानै इयुन जोलैनि थाखाय जों बेखौ मोनसे मोजां जायगा होनो हायो।
औ नोंथां।
माहारि हाग्रामाफोरबो ओ ला खालामनानै होनायखौ नुनो मोनदों नङा होमबा नोंथां। ओमफ्राय गोदोनि समावथ' बेफोरबायदि गैयामोन नोंथां नाथाय आयेनफोरबो गैयामोन नङा होनबा नोंथां नाथाय दिनैनि समावहाय बेफोर गोरा राहाफोर थानायनि थाखाय बेफोर जोब जोबनो हमबाय नोंथां मैगुर खालामनाया फ्रायैनो गैयिखौ नुनो मोनो नोंथां। औ जायनि जाहोनावहाय दिनै आरो लोगोसे नोंथांमोन बेबो मोनसे मख'नांगोनदि दिनैनि समाव ओ गामि ओनसोलाव थानाय रायजो-राजा जानाय सुबुंफोराबो फरायनायखौ गोसो होनो हमबाय नोंथां। बेफोर मैहुर खालामनाय हुदाफोरखौ लासैनो गारनो हमबाय नोंथां, मानो होनोबा गोदोनि गोदोनि समजों आरो दानि समजों फ्रायनो मिलायनो नागिरला नोंथां। गोदोनि समा आलदामोन नाथाय दिनैनि समा आलादा जाबाय नंङा होमबा नों थां बे गोनो खो जुगाव दावबायफानो थाखाय सोलोंथाइनिफ्राय गोनांथि नङा होमबा नोंथां। मैहुर खालामनायनि थाखायथ' गोनां थि नंला मानो होनोबा गोदोनि समा जि जाबाय जाबाय नङा होमबा नोंथां नाथाय दिनैनि सानावहाय बेफोरबायाददिखौहाय फ्रायनो जोंनि ओनसोलावबो खमैनो नुनो मोनसै आरो नोंथां
नंगौ नांथां।
आरो खालामबाबो बेफोरबायदि रोखोमनि मैहुर खालामनाय नङा नोंथां। जिब जुनारनि मैहुर खालामनाय नङा आरो हाग्रा बंग्रायावबो थांलानो होनजायो फ्राय नोंथां। गोदोनि बायदि मानो होनोबा बयबो गाव गावनि मावनाय दांनाय गायनाय फुनाय जानाय लोंनाय बेफोरावसो दानि सुबुंफोरा गोबां बेस्थ' थासै आरो नोंथां दा जोंनि ओनसोलावबो बेफोर खौ नुनो मोनो थाहैनो औ नंगौ नोंथां। थारैनो बुंनो थाङोब्ला बेखौ मख'नो हागोन नोंथाङा गोदोनि गोदोनि आरो दानि गोबां फारागखौ नुनो मोनसै आरो नोंथां नङा होमबा औ नों थां दा आं मालाय मा बुंबावनो नोंथां जोंनि मैहुर खालामनाय हुदायाथ' गोदोनिफ्राय सोलिबोनाय फदोंमोन बोनाया नोंथां नाथाय दिनै लासै लासै बेफोर हुदाया जोबलांनो हमबाय आरो आं सानो मैहुर खालामनाय हुदाखौ जोंनि बर'फोरा फ्रायनो गारनाया आंनि थाखाय आं मोजांखौ सान नुहरो नोंथां।
नों नंगौ नंगौ नों नोंथां बुंनाया जोबोद सैथो आथिखालाव बेफोरबायदि बिदि मानो होनना बुङोब्ला आथिखालनि मुगाया बादायलायनायनि मुगा नङा होमबा? नोंथां दा बेयाव जोङो मैहुर खालामनानै हाग्रा बंग्रायाव बिदिनो थास्राय स्राय जोङो सोलोंथाइ लानानै गोजौ थाखोनि सोलोंथाइ लानानै जोङो ओ माबा बेफोरबायदि मोन सिङाव बेयाव बाहागो लानांगोन बादायलायनायनि मुगायाव नङा होमबा नोंथां? औ नोंथां दा जोंहा समाबो जाबाय नोंथां बिदिब्ला औ नोंथांनि ओनसोलनि जेनाखि मैहुर खालामनाय आदब खायदाफोरबो आंनो खिन्थाबाय आरो माखासे सलुसनफोरबो खिन्थानाय मानि थाखाय आं बेफोरखौ खालामनाङा दा बेनि थाखायनो आं नोंथांखौ साबायखर बावबाय आरो नोंथां दे गोजोनथोंसै बिदिबा। नोंथां औ नोंथां दे दे दे।
औ नोंथां।